औ खोनादों आं
औ
होनबा जोंहाब हानि सायाव रायलायसै नङा होनोमबा?
बानाननि नेम खान्थिना? नेमखानथिखौ लानानै
औ
हाबायावथ' जोंहा नेमखान्थि नङाबा सोलिखाया माखासे जों नेमखान्थिखौ बाहायखानांगौ जायो।
औ
मोजाङै खुंजाया औ मानसिया जेब्लानिफ्राय नखर खुंनानै रायजो जाबोनो रोंदों अब्लानिफ्रायनो जोङो माखासे नेमखान्थि आयेनफोरखौ दानानै लाबोदों जों समाजाव थानानै।
औ
दाबदि ओ नोंथाङा ओ हाबा हाबा गिदिर खालामनाय ओ हाथासुनि जायखिजाया हाबाफ्राव माबायदि नेमै हाबा खालामनाय नुनो मोनो। बुंनानै होनोन आरो नामा?
जोंनि बर समाजाव ओ नायनो थाङोब्ला गोबाङानो बाथौ धोरोमजों हाबा खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो जोंनि साइडजोंहाय ओमफ्राय बाथौ धोरोमजों हाबा खालामनाय समाव मोननैसो नेमखान्थि थायो आरो जाय नेमखान्थिफोरा गोदोनिफ्रायनो माने सोलिबोदोंमोन नाथाय दानि गोदान मुगायाव एसे सोलायबाय आरो हाबा होनायनि नेमखान्थिफोरा। मा होनना बुङोबा बाथौ धोरोमजों होनाय नेमखान्थिया एसे आलादा जाबाय आरो गोदोनिख्रुइ आं आंनि मोन्दांथियाव। ओमफ्राय नोंथांनि बदिबा दानि आरो गोदोनि हाबा होनाय थासारिफ्रा
आगोलावथ जोङो माखासे आयेन खान्थिजों हाबा होयोमोन जोङो हाबाफ्राथ रोखोम दङमोन जोंहा मोनद रोखोम दंमोन खारसननाय हाबा, दोनखनाय हाबा, गोरजिया लाखिनाय हाबा, दंखा हाबनाय हाबा आरोबाउ मोजां मोननाय नै हाबा जानाय हाबा आरो नायनानै लायनाय हाबा हाथासुनि हाबा बिदि दंमोन ना? उम जोङो बै समाव माखासे आयेन खान्थिजों जोङो ओ नियमफोरखौ नायनानै जोङो हाबाखौ खालामोमोन। जेरैबायदि जोंहा नायनानै लायनाय हाबा दंमोन ना बेवहाय जोङो जौफोर लानानै जोङो नायनो थाङोमोन। आसान थेबबोयोमोन लामाया ओ न'नि उखुमाव थेबनानै गारबोयोमोन। खोनादोंना नोंथाङा? औ। ओ बेबादिनो हाथासुनि हाबायावबो जोंहा गोबां नियम दङ'मोन। ओ बे हाथासुनि हाबाफोर हाबाफोर खुङोब्ला जोंहा हाथा नङाब्ला जायामोन हाथाफोर बाहायोमोन जोङो। आरो जोंहा अनला दाउजों खुङोमोन। हाबाखौ। हाबाया गोबां गिदिर गाजा गोमजा जायामोनब्लाबो फिसायैनो ओ रंजायोमोन आरो हाबायाव मोजाङानो जायोमोन गोगोम।
गोदोनि हाबाया एसे माने सानब्रैसिम थाङोमोन आरो होनना मिथियो आङो।
दानिया बेबायदि दानिया सानसे साननै
औ।
बेबायदि जाहोनाय सानसे थायो हाबा दाननाय सानसे थायो।
औ। नायनोथा आं बिनि हाबाफोरखौ बां बांसिन मोजां नुहुरोमोन आरो मानोना बै समाव माने एसे गो मोजांसिन जायोमोन रंजानाय बाजानायफ्रा बांसिन जायोमोन आरो।
अ आरो जोङो औ।
एसे माने जौ बायदिसिनाफोरखौबो बाहायनाय जायोमोन आरो बै समाव।
औ।
जों जुदि नायनो थाङोब्ला एसे गोदोनिया बैफोर लाइनाव बांसिन आरो लोंनाय जानायफोराव।
औ मोजांबोमोन गोगोम जायोमोन। ओ जोंहा हाबायाव जोंहा नियम दं। जोंहा बार' लाम्फा दं। बिबान बानग्रा फाय जाय हाबाया ओ बिबान नङाब्ला जाया हाबायाव लांनाय बिबानफोरखौ जोंहा बारुलाम्फाया बानोमोन।
औ।
हिनजावनि न'आव जोंहा माखासे नियम दंमोन सिनि साफात लांनाय नियम दंमोन दख'ना दख'ना फोर जोङो न'नि ओ सोमोन्दो थानाय मानसिफोरनो आलासिफोरनो ओ जोङो दख'ना हैनो मान हैैनो गोनां जायोमोन ब्लाउसफोर गस्ला बेबायदि गिन्दि गस्ला हौवाफोरनि थाखाय हैनो गोनां जायोमोन।
समावथ'। अ हौवा सानि न'खरनिफ्रायसो लांनाय जायोमोन नालाय होनबा।
औ हौवासानिफ्राय हिनजावनि न'खराव लांनाय जायोमोन ना। औ। आरोबाव बेजों लोगोसे जोङो बैराथिबो लानानै थांफायोमोन ना बैराथि बैराथि नङाब्ला हाबाया खुंफुं जाया। हाबा मोनसे जानो थाखाय जोंहा बैराथिनि गोनांथार।
औ।
बेवहाय ओ हाबायाव माखासे नियम दङ ओ नेमखान्थि जेरै जोङो बिबाय खानाय नामा बिबाय खानाय होनगोन। बिबाय खानाय, नोरोग बस'नाय।
औ।
औ बेबायदि। बिदि दङ आरो कलार गथायनाय बेबायदिबो दंमोन हाबायाव माखासे हिन्जावफोरा ओ गामि बारि गिदिंथिंनायनि मुङै गामिनि मानसिफोरनो ओ रां होनाय। रां होयोमोन।
बेजों लोगोसे गामिनि बैसोगोरा सुबुंफोरखौबो लेंनाय जायोमोन आरो हाबायाव। माने बिसोर माने हाबाया जाया होननाय बायदि। जे मेम्बार आरो गामिनि बोराय बुरि बिसोर ओ लिं फाय जायो आरो।
गाहाय गाहाय थाबाय गामिनि ना।
औ।
जोङो आफादगिरि नेहाथारिफोरा बिसोर गाहाय जाबाय।
औ।
बेनि अनगायैबो जोङो हाबायाव थ' ओ गय फाथैजों जोङो मान खालामनाय जायो।
औ।
आरो हाबाफ्राव जोंहा मोनसे नेम दङ गाम्बारि खामफ्लायाव गाखो होनानै जिरायनानै आथिं सुनाय नेम दङ ना बे गैयाब्लाबो जोंहा ओ हाबाया जाफुङा होनोमोन आगोलाव गाम्बारि खामफ्लायखौ जेरैखि जायाबाबो नागिरनानै लायथारोमोन बहानिफ्रायबाबो। दानि दिनावथ' बेफोरो सोलायबोबाय गाम्बारि खामफ्लाय नागिरलायला। दानिया गोबां जुदा जाबाय आथिखालाव। गोदो बैराथियाबो बुरजा थायोमोन हाबा जानाय सानै आरो सिख्ला सानै थायोमोन। आथिखालाव बेबायदि हाबा जानायबो थाबांलिया सानै ओ सिख्ला थायोना बैराथि बेजोंनो जोंहा हाबाखौ आबुङै खुंफुंनो हायो होननानै साननानै लायो।
औ।
औ
समाव ओ एसे जुदा ओमफाय दानि समाव एसे जुदा जायोमोन आरो दाना होमबाबो एसे स्टेेनडार्द लाइनाव फैबाय होनना बुंजायो आरो।
औ औ। आथिखालाव उम गोदो बेम पार्टिफोर दामनानै हाबाखौ खुंनाय जायोमोन ना? दाबोथ' बेमपारथि दामो। बेमपारटियानो दङ।
औ।
थेवब्लाबो गोदोनि गोदोनि सायनासालिफोरा जोंहा थालिर दंफांजों बानायनाय जायोमोन लामायावबो जोङो थालिर दंफांल'सो गायोमोन बिबार माला गानहोनानै आरो जोंहा ओ गय जरा फाथै जरा लामायाव जोङो आलारि बाथि सावो। थिंख्लिआव माइ सोनानै जोङो नालेंखर फिथाइ होनानै धुप धुना सावनानै खुलुमोमोन आरो। जोंनि नेम खान्थि बेयो बर'फोरनि।
उम। बेेफोर माने जोबोद गोनांथिमोन आरो बै समावहाय ओमफ्राय बै समाव हौवा गोदाननि बेफोरबायदि मोननैसो नेमफोर दङमोन नामा जाय नेमफोरा माने बै समाव हाबानि समाव माने मावथारनांगौ आरो बे नेमखौ।
अह बेबायदि नेम नोंथाङा मिथियोबा बुंदो।
ओ जेरैबायदि गाननाय जोमनायखौनो लानानै आरो नायनो थाङोब्ला
औ।
बै समाव गाननाय जोमनायाथ' हौवासाफोरनि थाखाय बे गामसा आरो
औ।
खर'आव फालि खानानै लानायजों लोगोसे मा एसेबांथ' मोनथिया आङो होमबाबो
फावरि खानाय होनगोन नामा बेखौ। औ बेबायदि आर'नाइ सोरजोंबो खायोमोन बेखौ ना?
बेजों लोगोसे ओं बेजों लोगोसे आरो लोगोरि हिसाबै जायखौ जों मिटा होननानै बुङो।
औ‌ मिटा औ। मिटाबो मिथानिबो गोनां जायोमोन जोंहा मिटा नङाब्ला हाबाया जायामोन ना?
औ औ।
बेदि आरो हिनजाव हिनजावजोंबो थाफायोमोन नामा हिनजाव गोदानजों मिटानि।
बेखौहाय मा होननानै बुंगोनथाय?
मिटानि होनो गोबां मानसिफ्रा जोंनि जायगायावबो होनो बेबायदि मिटानि।
औ ओमफ्राय बे लोगोरि खौ मा होनगोन?
दा मिटानि बेबायदि जागोन नामा?
औ।
औ जानांगौ बिदिनो जागोन। आरोबाव जोंहा ओ हिनजाव गोदाननि हिनजाव गोदाना जोंहा दख'ना थावसि नङाब्ला हाबाया जायामोन दख'ना थावसिखौ जोंहा गोनांथार होननानै सानोमोन।
औ।
बेजों आरो गोबां हाबाफ्राव बिमा बिफाफ्रा उम अननानै न'निफ्राय सना रुफा फोर होयोमोन हिनजाव गोदाननि फिसाजोनि मुङाव।
औ।
आरो बिदिनो जोङो ओ हाबाफ्राव मेथाइबो खननाय जायोमोन बैराथिखौ लानानै हाबायाव मेथाइ खननायनि नियम दंमोन जोंहा दा आथिखालाव गोमालांबाय बेफोरो बैराथिखौ लानानै जंखायनाय मेथाइफोरबो थायोमोन आरो बिखोमजो एदावनायफोर आरो लोगोफोरा हिनजाव गोदानखौ एदावनाय जंखायनाय बेबादि मेथाइ थायोमोन।
औ।
खुगा मेथाइ-खुगा मेथाइ। आथिखालावथ' बेबादि खननानै हाबा हरनाय नुनो मोनलाना?
औ दा होमबा बेखिनियानो जाथ'सिगोन नामा?
औ जाथ'सिगोन।